हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादों मा
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो माने फल खालामदों आं ओरैनो दं नोंथां नै
अ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो थाखाय आंनो नामा
माइ माइ गायनायनि सायावसो सावरायनानै नोंथांजों कल खालामदोंमोन आं दानि आरो गोदोनि माय गायनायाव मा फाराग मा फाराग नुहुरो बेफोरखौ फारसेनिफ्रायनो मा मा जों नुहुरदों बा मोनदांबोदों बेफोरखौ सावरायनो होननानै नोंथांजों कल खालामदोंमोन माइ गायनायनि सोमोन्दै। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे
ओरैनोथ' नोंथाङा आंनिफ्राय औ नोंथां नोंथाङा आंनिफ्राय माइ गायनायनि बागै मिथिनो लुबैदों नङा होमबा
औ नोंथां
जिउ राहा लामानि माइ गायनायानो जोंनि थाखाय जिउ राहा लामाखा मानोना जों साफ्रोमबो आबाद मावनानैनो जाग्राखा आबाद गाहाय होनोब्ला जोङो माइखौनो आबाद खालामना लाखायो मानोना जोङो जिउआव साम साफ्रोमबो जानाय लोंनाया गासिबो जोंना ओंखामानो जायो ओंखामखौ जोङो ओंखाम महरै जों माइरंनिफ्रायनो मोनो बा माइरंखौ जोङो माइनिफ्रायनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेखायनो जोङो माइफोरखौ माबायदि गायनाय जायो बा माबोरै बेखौ मावनाय जायो बा आथिखालनि आरो गोदोनि माबादि फाराग दं नोंथाङा एखौ मिथिनो लुबैदों नङा होमबा
औ नोंथां
औ बिदिबा नोंथां जोंनाथ' माइयानो जोंनि थाखाय आबाद गाहायखा जों माइखौनो मावनानै माइ आबादखौ मायनानै जों जोंनि जिउखौ बा जोंनि जिउखौ फोथांनानै लाखि लाखिदों बा थाइसे उदैखौ जोङो फोथांनानै लाखिदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
मावनाय समावहाय गिबियावनो जोङो खोथिया फोनांगौ खोथाया फोनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ
खोथिया फोखांनानै जोङो जेब्ला गायनो थाखाय जोङो माइखौ गायनो थाखाय ओ जोङो हाफोरखौ मोजाङै फोमोनग्रो नांगौ जायो। जों गिबि हा फोमोननायखौ खारायनाय बुङो जों गिबियावनो खारायनांगोन खारायनानै लाग्रोनांगोन खारायखांनाय लोगो लोगो जोङो गासिबो हाफोरखौहाय ओ सोरगिदिं आलिखौ दानजोबनो नांगोन आरो आलिखौ दानखांजोब नानै जोङो ओ आरोबाव फिन नैथि खेब हालेवनाय जायो बेखौ जों सामार होननानै बुङो नैथि खेब हालेवनायानो जोङो जेब्ला हालेवखांनाय जायो जोङो आलिफोरखौहाय दाननाय आलिखौहाय जोङो खोयो आरो सामबार जाखांनाय लोगो लोगो नैथि खेब हालेवखांनाय लोगो लोगो खोनानै दोनो जाहाथे दैफोरा जमा जानानै थायो बा बबेथिंबा बोहैगारलाङा आरो बिनि थाखाय जों आलिफोरखौ मोजाङै खोनाय जायो आलि गैयाबाथ' जोंना माइआनो जाया नङा होमबा ओंखायनो जों आलिफोरखौहाय मोजाङै बानायनानै ला नाय जायो। दा जोङो आलिखौ बानायखांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो खोथियाफोरखौ फुखांनानै लाजोबबाय जेनो बेबायदिनो खोथिया फुखांनानै फुखांनानै लाजोबबाय खोथिया मोजां जाबा ओ राबा बेबायदिनो जोङो हायाबो जुदि जोङो साननैसो दोनथाबनानै मो जेब्ला सेवो अब्ला जोङो बेखौहाय आरोबाव गायनो थाखाय फोमोननाय जायो आरो बर' होनाय बेखौ जोङो फोमोननानै जेब्ला मोजां फोमोनो दैजोंहाय फोमोननाय जायो जोङो बेखौहाय ट्रेक्टरनि गेजेरजों बा हालेवनायनि गेजेरजों ओ मोसौजों हालेवनायनि गेजेरजों फोमोनो गोदोनि समावहाय थ' जोङो मोसौफोरजोंसो एवोमोन दायो जों टेक्टरजों एवनायखौ नु मोनो ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्ला जों बै फुनानै लाबोनाय खोथियाखौहाय राननानै होयो आरो दब्लायफा दब्लायफा दब्लायफानो ओमफ्राय उनावहाय जोंना आइजोफ्रा फैनानै बे माइखौ गायनाय जायो आरो
बेबायदिनो जोंनि आयजोफोरा माइखौ गायनाय जायो ओमफ्राय जोंनाथ' फारागा बेनो गोदोनि ओ माइ गायनाय आरो माइ गायनायावहाय गोदोनि समाव जोङो माइ गायोब्ला मोसौजोंसो हालेवनानै गायोमोन जोङो जराथाम जराब्रै गाहाम हालोथाम हालब्रै गाहाम जोङो मोसौफोरखौ लानानै जमानै एवनानै गायोमोन गामियैनो महि हिनजावफोर हौवाफोर जमा जमा गायलायलायोमोन आरोकि हौवाफ्रा खोथिया राननायनो आलि खोनायनो बेबायदि हिनजावफ्रा माइ गायनाय जमा ज'मा बे बेसेबा ब्ररजा ब्ररजा बेबायदि गायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बयखौबो गावबा गाव जाजोबनाय नुनो मोनसै जोंहा हालेवनायाबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नो नो मोनो ट्रेक्टरजोंहाय दा जोङो दै नांगौब्लाबो जोङो अखा बोथोरखौ नेया गोदोनिया अखा बोथोरखौसो नेयोमोन माइ गायनो थाखाय अखा हायाबाथ' जों गैला ओरैनो गोरानै थानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो अखा बोथोर गैयाब्ला बो जोङो मेसिननि गेजेरजों बबेबा जायगानिफ्राय दै लाबोनानै जोङो सारनानै गायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समावथ' जोङो नाला जामफैफोरनि गेजेरजोंसो दैखौ लाबोनानै माइफोरखौ गायनाय जायोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथांं
खालाव डाइरेक्ट मेसिनफोरनि गेजेर जोंहाय दै बोखोनानै बबेबा ह'ख्रनिफ्राय बा नालानिफ्राय बो खोना लाबोनानै माइखौ गाय नाय जायो आरो साफ्रबनानै अखा गैयाब्लाबो
औ नंगौ नोंथां
औ दा गोदोनि समावथ' मोसौजों हालेवनाय दानिया ट्रेक्ट'रजों हालेवनाय जों सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजा बुरजा गायनो हायो आरो। आरो जोंनि गायनाय फुनाया गोदोनि समावथ' जोङो फाला बदलसो गायलाय लायोमोन आथिखालाव जों बांसिनै बबेबा ओ जायगानिफ्राय हाजिरा बा ओ रां होनानैसो बैसोरखौ गायनो थाखाय लाबोनाय जायो आरो।
औ
दा जोंनि माइ गायनाया बेफोरबायदिनो आरो। सोलियो दा नोंथांनि ओनसोलावलाय माबायदि थासारियै ओ बा माबायदि रोखोमै माइफोरखौ गायनाय जायो बा नोंथांमोननि आथिखालि माइ गायनाय आरो गोदोनि माइ गायनाया माबायदि थासारियाव दङ एसे आलादा नामा ना ए खे बेनि बागै एसे फोरमायगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों। गोदोनि आरो आथिखालनि बा दानि माइ गायनायाव गोबां फारागखौ नुहुरसै। गोदो गोदोनि माइ गायनायाव जोंहा हालौवनाया मोसौजोंसो हालौवोमोन।
औ नों
बेबाव गोबां खस्थ' आरो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन।
औ औ
बा नाथाय दायो आथिखनि माइ गायनायाव हालौवनाय होनबाबो ट्रेक्टरजोंसो हालौवो। जेराव जेराव खस्थ' खस्थ'आनो गैया बुंजायो मानो मानो। लोगोसे समाबो दसेनो जायो माने सिगां समावथ' जाबायदि मोसौजों हालेवनायाव गोबां सानहालागै नांगौ जायोमोन दाथ' ट्रेक्टरजों हालेवनायाव जोंहा थाम घन्टा ब बा घ था बेफोरावनो हालौवनो हायो। मोनसे न'खर रनि हाखौ बेसे समावनो हालेवनो हायो ट्रेक्टरनि गेजेरजों गोबां सोलायनायखौ जों नुहदों आरो। सिगां समाव माइ गायनायावबो जोङो आइजोफोरखौ जोंनि गामिनि आइजोफोरखौ जमा जमा गायलायनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालनि माइ गायनायाव जोंहा गावबा गाव जालांजोब्बाय। गोबां गुबुन जायगा बेयावसो हाजिरा फैसा होनानै हाजिरा लायनानै माइखौ गायनांगौ जायो। आथिखालनि जुगाव आथिखालनि जुगाव मोन-मोनसे मिसिन सिनबो ओंखारदों माइ गायग्रा
औ नंगौ नोंथां
जेराव एसे समनि गेजेरावनो खस्थ' गैयाबालानो माइखौ गोबां गायनो हायो।
औ औ
आथिखाल आरो गोदोनि माइ गायनायाव गोबां फारागखौ नुहुरो आरो। बुंनानै फोजोबनो हाया
औ औ
अब्लाबो जाखिनि नुहुरदों इखौ फोरमायबाय
औ
गोदोनि माइ गायनायाव जोंहा दुब्लि फोथारफ्राव फुलुंफोर दैबानानि फुलुंफोर थायोमोन। बा गोबोरखि हासार फोर होलाय लाङोमोन। गोदोनि आबौ आबैमोना बाद नाथाय दानि माइ गायनायाव जोंहा बेफोरबायदि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनला गुबुन रासायनारि हासारफोर बाहायनायसो नुनो मोनसै खायफा खायफाखौ खायफा खायफाथ' बाहायानो जेराव जोंनि गोबोरखि हासारा माने मोजांमोन हानि थाखाय मोजां मोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि जुगनि सुबुंफोरा रासायनारि हासार बाहायनानै हानिबो गोबां खहा जायो जों गाव गावनिबो गोबां खहा जायो माने जेराव रासायनारि हासार मानो होनबा सुबुंफोरखौ बेमारबो खालामनो हागौ
औ औ
फोरनि हासारखौ गैयाबो खालामनो हागौ मोनसे समाव रानस्रावजोबहोनोबो हागौ
औ
बेफोरखौ जों नुहुरो आरो
औ औ
नोंथांमोननि गामियाव माइ गायनायनि थासारिखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जों जोंनि जायगायावथ' दायो माइ गायनाया बेबायदिनो आरोना जो बयबो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै गायो आरो सोरबा सोरनिबा न'खरनियाबो सोरबा न न'खराव जमा जानानै गायो बदल गायलायनाय होनो बेखौनो जोङो बेबायदि जोंनि ओनसोलावबो दा गायलायनाय दं आरो गामियारि ओनसोलावहाय बांसिन बेबायदि सोलिखायो नङा होमबा औ बाय थ' जोंनि समावहाय जोंनि जायगायाव दायो बे मेसिनारि आदबा फैथ'वाखै आं सानो उनावहाय जों बेफोरखौ फैबाय थागोन आरो ना मानोना जायो जोंनियाव मारा होग्रायानो सफैबाय आलिखौ खोग्रायानो सफैबाय बेफोरबायदि बायदि दा जोंना माइ गायग्रायाबो फैगोन होननानै आं सानदों आरो ना
औ
औ दा थ' जोंनिया बेफोरबायदिनो आरो माइ गायनाया जोंनि समाव जोंनियावबो गोदोनि ओ समाव जेरै बेबायदि जेबो होआलासिनो बा गोबोरखि हसारफोरजों गायनाय नुयोमोन आथिखालाव जोङो रासायारि हसारखौ बांसिन बाहायसै मानोना जों बेफोरावहाय मुलि होआ माने दायो माइ फिथाइखौनो मोजां मोनलिया नङा होमबा गोदोनि समावहाय दब्लायसेयाव बेसे सेबांबा बुरजा बुरजा माइ मोननाय खोन्थायोम नङा होमबा जों खोनानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि बांद्राय बुरजा जानायखौनो नुनो मोना अबावबा अबावबा दब्लायावथ' जोङो अबेबा अबेबा दब्लायावथ' जोङो जानायखौनो मोना नाथाय आथिखालाव बा गोदोनि समाव आथि आथिखालनि बायदि आथिखालनिफ्राय गोबां रोखोम मा होनो बिबांनि जायोमोननो होननानै जोङो खोनानाय मोनो आरो गोदोनि सुबुंफोरनि आबै आबौनिफ्राय नङा होमबा नोंथां
बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंना नोंथांनिसिम बे खिनि फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे नोंथां